हेलौ
हेलौ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो माबा खालामगोन नामा?
ओ जेबो खालामाखै नै दायो ओरैनो जिरनानै दङ आरो
अ नोंथाङा होनबा दसे सम सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
हा
नोंथाङा आंजों द'से सम सावरायफानो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
होनबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव जों सावरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय ओ बिफां लाइफांजों लोगोसे जों मा मा मोनदेरनो हायो बेनि बागै साराय दिनि नामा नोंथां?
हा
बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय माबायदि हेफाजाब होयो बेनि बागै सावरायदिनि नामा?
औ
ओ नोंथाङा होनबा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै फंनैसो होननो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
ओ दे होनबा नोंथां होनदो
औ दा जोङो बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माने बिफां लाइफाङा जोंनो माने ओ सुबुंनि जिउहाय माने जिउ दानायाव आरो गोबां खामानि होयो आरो जेरै जों गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो माने अक्सिजेन गेसखौ मोननो हायो आरोना जेरै जिहेथु जोंहा माने थांना थानायनि थाखाय माने जोबोद गोनांथार जिहेथ जोंहा दा अक्सिजेन गैयाबानो जों माने सुबुं माहारि एबा जिब जुनारफ्रा माने थांनानै थानो हाया आरो। थारमाने बिफां लाइफाङा जोंनिफ्राय ओ जों हगारनाय मानाव कार्बन दडाइ अक्साइड गेसखौहाय बिसोरो सोबनानै लायो आरो जोंनो माने अक्सिजेन गेस खौ हगारनानै बिसोरो जोंनि जिउ खुंनायावहाय माने गोरलैयै खालामनानै होयो आरो
औ
दा जोङो बेनिफ्राय आरो बेल' नङा जेन'बा जोंहा दाद बिफां लाइफिनिफ्रायनो जोङो गोबां न' बां लुनायफोराव जोंहा गोबां खामानिफोरबो जायो जिहेथु बिदिनो बाथामफोर हानो हायो जोङो बिदिनो थगथा आरो बेफोरबायदिनो गोबां जेनेबा दालां बायदिसिना बानायनायफोरावबो जोङो बेफोरखौहाय जोङो दंफांखौहाय बाहायनो हायो। आरो खायफा खायफा बेफोरबायदिनो जोङो दंफांफोरखौहाय जेनेबा दानफायनानैहाय जोङो बन आरि बा जोङो ओंखाम ओंख्रि संनाय आरिफ्राव जोङो बाहायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा जोङो बेबायदिनो जोङो न'फोर बानायो होनोब्ला जोंहा बेफोरावहाय दायो खोरखि दरजा आरो बेफोरबायदिनो जोंहा न'नि खेमसि बेफोरबायदि एबा जोङो खुन्था बेफोरबायदि फोरबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो गोबां माने खामानियावहाय जों माने दंफांफोरखौहाय बाहायनाय जायो आरो जेहथु जोंहा बेफोरदिनो जेनेबा जों न' लुनायफोराव ज जेनोखि जोङो साथारिं आरि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जिहेथु जोंहा माने मस्लाफोरखौ जोङो होथेनो थाखाय बा जोङो सिमेन्ट बाला अन खौ जोङो होथेनो थाखाय जोङो बे दंफांनि सायाव जोङो होनाय जायो। दा बेबायदिनो जोङो न' बांखौहाय लुनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां माने दंफांफोरखौहाय जोङो हानानैहाय जोङो बिदिनो फाननायफोरखौ जोङो बा फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
बेबायदिनो जोंहा दंफां लायो दंफां ज जेनेबा जोंहा माबाफ्रा बिनि प्राइसफोरा माने बेसेनफोरा बेले बेले जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। मानो होनोब्ला जेनेबा ओ बिदिनो साल्स सिगुन बिदिनो थिथा साफा बेफोरबायदि माखासे दंफांफोरा दामि दंफां आरो बेबायदिनो माखासे माखासे दंफांफ्रा जेनेबा दाम खमि जायो आरो बिदि माने दंफाङा गोरा गुरैनि सायाव थानानै सायाव लानानै बेखौ जोङो बेसेनखौहाय खालामनाय जायो आरो। दा बेफोरबायदिनो आथिखालाव माने गोबां दंफां लाइफां दानफैनायखौ जों नुनो मोनबाय। दा जोंहा बेबायदिनो जोङो दंफां लाइफांखौ दानफायनानैहाय माखासे फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां मानसि बेखौनो जिहेथु माने दानि माबायावथ' बियो माने ओ गनायथाव नङा माने दंफां फालांगि खालामनाया थिग बिदिनो जोंहा दा बिदिनो खावै खावै माने खाव फानखुमानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
दा जोङो बिदिनो गोरा गोरा दंफांफोरखौहाय जोङो माखासे गोबां बिदिनो ओ बिसिना बिदिनो टेबोल सियार बि बिदिनो गोबां माने आलना जेनोखि जोङो ओ सुबुं माहारिनो जे गोनां जों बैफोरखौ माने जोङो बानायनानै गाव गावनो माने सुबुं माहारिया बानायनानै लायो आरो दा बेबायदिनो आरो गोबां दंबावो जेरै जोङो खायफा खायफा ओ दंफां फोरखौहाय बिदिनो मोजां माने ओ माबा बा फारनिसार बायदि इसिना बेफोरबायदि खालामनानै माने जोङो फाननायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो ओ रेक जेनेबा जोङो माल माथा दोनग्रा बेबायदि माखासेनि ओ जिनिसफोर बाहायनायफोरखौबो जों नुनो मोन दा नोंथाङा बे फोरमायनो हागोन नामा बेफोर दंफां लाइफांनि सोमोन्दै जेनेबा जोङो माबायदिया बेनिफ्राय ओ माबायदि जोङो बिदिनो साया मोननो हायो बेफोरनि बागै
औ बिफां लाइफां होनोब्लाथ' नोंथाङाथ' मिथिखागौ नङा होमबा जेरै ओ जोंनि नांगौखौ जोङो बिफां लाइफां बिफाङा होयो जे फन जलायनाय बायदिसिनायाव आरो ना दाथ' गोलोम बोथोर बिफां लाइफांनि गेजेर सिङाव जों थायो नङा होमबा मानो होनोब्ला बियो जों साया होयो आरो गरम गोबां बिदुं दुंनायनि जाउनाव जों गोबां गरम मोनोब्लाबो जों बिफां लाइफांनि सिङाव थायोब्लानो जों थान्दाखौ मोननो हायो आरो नङा होनबा नों थां थिग बेफोरबायदिनो फां लाायफांनिबाय दा दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां फिाइ सामथायखौ मोननो हायो आरोना जेरै थाइजौ मोनो। ओ बेफोरबायाददि खान्थाल फिथाइ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जे जोङो गोबां माखासे ओ जाग्रा बेसादफोरखौ जों नुनो हायो आरोना फि फां लाइफांनि गेजेरजोंहाय आरो जों दायो ओ फिथाइ होनोबाथ' दायो जोङो आनारसबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो थालिद फिथाइ बेफोरबादि आरो सुमफ्राम फिथाइ बइफोरबादिखौ जों मोननो हायो आरोना। आरो जों बिनि सिङाव थायोब्ला माने थाइजौ फिफां खान्थाल फिफांनि सिङाव थायोब्ला माने जों गोबां सायाखौ मोननो हायो आरोना। आरो जोंनो फिथाइबो होयो आरो जोंनि थाखाय मोजां खामानि होनानै बिसोरो होयो आरोना। आरो बिजोंनो लोगोसे ओ फिफां लाफांनिबा जोङो ओ गोबां माने नांगौ जिनिसफोर जों मोननो हायो नोंथाङाथ' बुंबाय न' लुनायाव जोंनि हाय हेफाजाब होयो होननानैहाय थारैनो नंगौ नों थांनि होननाया जोङो फिफां लाइफांनि गेजेरजों जोङो थखथा बाथाम खोरखि लुनो थाखाय ओ बेफोरबादि थपथानि गेजेरजों जोङो गोबां माने नांगौथि बुथुमना लानो हानाय बादि जायो आरोना आरो जेरै बाथामफोर बानायोब्लाबो जोङो न' लुनायाव थिं दोनो थाखाय मोजां जायो बिजो लोगोसे सिलिं होनो थाख खाय मोजां जायो आरो बेजों लोगोसे सियार टेबोल बेरेंसि ओ बेदि सि दोनग्रा बायदिसिना हालमारि दोननो बानाय थायो आरो बेजों लोगोसे उन्दुग्रा ओ सौखि जेरै फारलें होननानै बुङो बेफोरबायदि गोबां खामानि जोंनि लागै होयो आरोना। आरो दि लोगोसे जिरायनो थाखाय मोनसे थुलबो जोंनो होयो आरोना सा दोननो थाखाय मा ओंखाम जानो थाख आरो बेफोबादि डाइनिं हल बेफोबायदि गोबां माने बानायनानै लानो हायो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंहाय।
औ
आरो बेफोरनि अनगायै जोङो गोबां माखासे नांगौथिखौबो जों बुथुमनानै लानो हायो जेरै फिफां लाइफांखौ जोंनि आफ ओ आबाद बायदि महरै बेखौहाय गायनानै जोङो बिदिनो ओ आबाद माने मावनाय फोथारनि जिं जिं जोङो मा ओ बेफोरबायदिनो ओ सासे गायना होनानैहाय ओ द' बोसोर स्नि बोसोरसोनि उनाव जों ब्ला जायो गिदिर देरो अब्ला बेखौ हानानै जोङो बेखौहाय मा रां खामायनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां जिरै बिनिफाय जोङो गोबां नांगौथिखौ जों बुथुमना लानो हानाय बायदि जायो आरो दा दाब जायगा जाय-जायगा फानहरनानैहाय माने दंफांनि बेलुआथ' खमायनो रोंखाया बियो जोबलांनायजों लोगोसे बियो दामनि भेलुआबो गोबां आरोना। ओ बिदिनो बेनिखायनो बियो बेसेन गोसााखाय जोङो बेफोरनिफाय जों गोबां नांगौथिफोर खौ जोङो गायनानै जों हानानै फानहरनानै जोङो रां खामायनो हायो आरोना जेरै जों फां लाइफांनिफाय जोङो दा गायोब्ला जोंनि साल सिगुन गाम्बारि बायदिसिना ओ नां बेफोर दामि दामि दंफांफोरखौ गायोब्ला जोङो मा फाननानै जोङो गोबां माने नांगौथिखौ जों बुथुमना लानो हायो आरोना।
औ औ।
थिग बेफोरबायदिनो खालामनो हायो आरो बिजोंनो लोगोसे जोङो मा जुदि आबाद मावदोंब्ला जोङो फिफां लाइफांनि सिङाव थायोब्ला माने थान्दा गुसुखौ जोंनो होयो आरोना फि फां लाइफाङा आरो बिजोंनो लोगोसे जोंनि ओंखाम संनाय मानाय गोदोनि समावथ' जेब्ला गेस गैयामोन अब्ला फिफां लाइफांनिफ्रायनो बन दाननानै मानोना
खोनो अर जलायनानैहाय इफोरबायदि अर सुनानै जोङो ओंखाम संनायफोर जायोमोन आरोना। नङा होनबा नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जों खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो थिग बेफोरबादिनो फिफां लाइफांआथ' दाथ' जोबलांनो हमबाय बेनिखायनो जों दा बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरोना। बिराद जोथोन लानांगौ जों दायो आरो बिजों लोगोसे जिब जुनादाबो खमायलांनो हमबाय फिफां लाइफां गैयैनि जाउनावनो मानो होनोब्ला बिसिनि थानो थाख खा जायगा गैयिनि जाउनाव मानो होनोब्ला जिब जुनारा फिफां लाइफांनि सिङावसो थायो नालाय। आरो जेरै मैदेर दङ गान्दा दङ बेजों लोगोसे मै दङ। बिफोरो बिसोरो फिथाइ सामथाइ जानानै एबा ओ बिलाइफोर जानानै बिसोर थांनानै थानो हायो आरो नङा होनबा नोंथा़ आरो बेफोरनि गेजेरजों दाउसिनफ्राबो बिफां लाइफांनि सिङावसो माने थानानै बिसोरो मा बाहा लानानै बिसोरो बिदै दैेनानै फिसाफोरखौ एरहैयो नङा होनबा नोंथां जुदि बिसोरो जोब माने जों मानसि माहारि एबा जिब जुनार दाउमा दाउसा ओ आथिं थोंब्रै जुनाद गासैबो माने थांनानै थानो थाखाय गोब्राब मोनगोन आरो ना नङा होनबा नों
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो मा बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेनखौ लायो आरो बिसोरो जोंनि कार्बन डाइक्साइखौ हगारनायखौ बिसोरो लायो आरोना। माने जों गावजों गाव सोनारलायो आरो जों नागारलायनो हायै बिराद सोमोन्दो दं आरोना। नोंथाङा आरो फंनैसो होनबावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा बिफां लाइफांनि सोमोन्दैथ' नोंथाङा गोबां खोथा बुंलांबाय जेनेबा जोङो दा बिफां लाइफांनिफ्रायनो नोंथाङा बुंलांबाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों गोबां जेनेबा जाग्रा लोंग्रा जों मोननो हायो जेरै बिदिनो थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां माने ओ फिथाइफोर मोननो हाबावो आरो जेरैहाय जोंहा सफारि बेबायदिनो आफेल बायदिसिनाफोरखौ जों माने बिफांफोरनिफ्रायनो मोनो आरो दा जों बिफांफोरनिफ्रायनो जोङो नोंथाङाबो बुंलांबाय जेनबा जों बिफां लाफां गैयाब्ला जोङो थांनानै थानाया गोब्राब जागोन मानो होनोब्ला माने आथिखाल बे समाव माने बिफां लाइफांखौ गोबां दानफायनानै माने जोंहा बिदिनो न' बां लुनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनसै। दा बेफोरबायदिनि जाहोनाव माने जोंहा दा बिफां लाइफां गैयिनि जाहोनावहाय माने जोंहा दा दुंथाइ दुंनायाबो बांलांगासिनो मानो होनोबा जोंहा दा आथिखाल सुबुं आथिखाल समावहाय माने बिदिनो फाखा न' बायदि आरि लुनायफ्रा माने बांबोगासिनो दं जायनि थाखाय जोङो माने बिफां लाइफाङा खमायबाय आरो बेनि जाहोनाव माने दानि समाव दुंथाइ दुंनाया बांद्राय जाबोबाय आरो दा जोङो थावरिना थानो हानाय माने एसे गोब्राब जानानै फैयो आरो दा माने जोङो दानि समाव माने जों बिफां लाइफां सिङाव जिरायनो नागिरब्लाबो माने माखासे बिफां लाइफाङानो गैला। जायनि जाहोनाव जोङो माने न' सिङावनो थानानै ए सि फांखा आरि लगायनानै जोङो थानांगौ गोनां जायो आरो। दा माने जोङो दा गोबां माने बिफां लाइफां गायनांगौ आरो। दा बेफोरनिफ्रायसो जों गोबां माने साहाराफोरखौ मोननो हायो आरो। दा नोंथां जोङो जोंनि राय- रायज्लायनायखौ एसेखिनिआवनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां औ।